हेलौ नों थां
औ नोंथां खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना।
औ दङ नोंथां।
औ बिब्दिब्ला जोङो। ओ जेनेबा गोदोनि। समनिफायनो सोलिबोबाय थानाय आथिखालसिम जेनेबा जोंनि ओ बाथोन जानाय मा मा बेसादफोरखौ बाथोन जायो माजों जायो बेफोरनि बागै ओ दसे सम सावरायनो हागोनना नोंथां।
हायो नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ गोदोनिफायनो जेनेबा बेथ' बर' हारिनि मोनसे गोथाव ओ जाग्रा बाथोन हिसाबै मिथिजायो नालाय ओ नाफामनि बागै फंनैसो ओ खोनथाना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
नाफामनि बागै।
औ नोंथां।
नाफामखौ जोंओ ना गोरानजों बानायनाय जायो।
औ औ माब्रै बानायनाय जायो बेनि बागै ओ फोरमायना होनो हागोन ना नोंथांआ
हायो नोंथां। नाफामखौ जोंओ फासआव नाखौ ना खौ जेनेबा हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोबाय। ओम फ्रायो फोरानबाय एसे फोराननानै थालेर थास' दुदालिजों।
औ
लगायनानै देनानै।
औ
हासुआव सोनानै दोनो।
जेनेबा ना गोरानखौ जोंओ माबादि रोखोमै फोराननानै माबोरै मायाव देनानै मा मा होनानै नाफामखौ बानायनाय जायो?
नाफामखौ ना गोरानखौ अरावबो फोरानो ओमफफ्राय सान्दुुंआवबो एसे फोरानस्र'यो।
औ बेनिफ्राय।
बिनिफ्राय नाफामखौ। फोरोंखांनानै उनाव बेवहाय बे थास'जों ज' उवालाव देनानै।
अथ' बिदिालाय
देनानानै ओम फायो माबा मा होनो बै औवा हासुंआव सोयो आरो
औ बेनिफ्राय
गोबाव दोननानै एसे जाजानाय जाबाथाय जासिगोन
औ बेनिफ्राय ओ जेनोबा गोदोनि समनिफ्रायनो मा मा मुवाफोरखौ एबा मा मा मैगंफोरखौ जों बाथोन जानाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमानना होनो हागोन थांआ
हायो नोंथां
ओम दे बिदिब्ला नोंथां ओ मा मा मैगंफोरखौ जोङो बाथोन जाजायो बेनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
फान्थाव फान्थाव बिलाथिखौबो बाथोन जायो
औ बैफोरखौ जोङो माबोरै बा माबोरै मा रोखोमै बाथोन जायो बैफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
हायो नोंथां बे फान्थाव बिलाथिखौ अराव हांनानै एबा सावनानै लाग्रोयो बिनि फाय बानलु खौ बानलु खौ सावसिगोन बिनिफ फाय थफियाव देनानै लासि सिगोन ओमफायो दुन्दिया होनानै फान्थावखौबो सावखांनानै लानानै जिरनानै सिफ्लेनानै जाबाय आरो रो नोंथां
औ बेनिफ्राय ओ जोंथ' गोबां ओं ओ जेनेबा ना बेदर बेफोरखौबो बाथोन हिसाबै जानाय जायो नालाय जोङो जेनेबा नाफोरखौबो बाथोन जानाय जायो नङा होमबा नोंथां औ नाथाय नोंथाङा ओ जोङो मैगं हारि हिसाबैबो जोङो जेरै आलु खौबो बाथोन जानाय जायो। ओ बिनिफ्राय खांख्रिखलाखौबो जोङो बाथोन जा नाय जायो। नोंथाङा बेखौ मिथिगौ ना ओ बेनि बागै जेनेबा आलु बाथोननि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
हायो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
आलुखौ जोङो फार्स्टआव रुनानै लाग्रोयो आलु बाथोन खालामनो। ओमफायो बानलुखौबो आलु रुनाय समाव सावनानै लाबाय अराव बिनिफाय आलु मोजा सान्दि बा बानलुखौ देनानै लाग्रोबाय। टफियाव ओमफाय आलु मोनबा आलुखौ बिगुरजिरनानै सिफ्लेनानै बानलुखौबो होनानै लगायनानै पियासबो एसे होनानै
औ।
संख्रि होनानै लगायनानै जायो नोंथां।
औ बेनिफ्राय ओ जेनेबा ओ आङो नाफामनि बागै फंनैसो बुंनोसै नामा नोंथां।
दे बुं नोंथां।
औ जोङो नाफाम बानायनो थाखाय जेनेबा गिबियावनो जोङो ओ ओ ना बायदिसिनाफोरखौ जोङो नाहा मैहा थांनानैबो गोबां बिबांनि मोननायफोरखौ जोङो जेनेबा ओ माखासेखौ जाबाय गो गोथाङैनो गोथाङै जेनेबा बेलेग मैगंफोरजों संनानै जाबाय बेनिफ्राय बुरजा थाबावोब्ला जोङो ना फिसा फिसाखौ जेनेबा सानदुुंआव हायो सानब्रै सानबासो बिराद बेखौ मोजाङै रानहो थारनाय जायो बेनि उनाव जोङो ना गोरानखौ जेनेबा उवालाव ओ गुन्दै बायदि खालाम अन गुन्दै बायदि खालामनानै जेनेबा बे नायाव हायो ओ थास' दुदालि गांखंखौ थास' दुदालि गं गां फंखौ हायो होफानानै जेनेबा जों उवालाव देनानै जा ओ लानाय जायो आरोना नोंथां। औ बिनिफ्राय जोङो आह बे अन गुन्दैबायदि बिदि जेनेबा देगलिना लानाय ना ओ नानि ओ मा मा होनो बेखौ नानि ना देग्लिनायखौ जोङो जेनेबा गोबाव समसिमहालागै जानो थाखाय जोङो औवा हासुङाव हायो मोजाङै औवा हासुङाव थाव फुननानै बेनिफ्राय जोङो ओ बे नाफ फाम बानायनो थाखाय लानाय बे ना देग्लिनायखौ जोङो हासुङाव सोनानै बेगाव जोङो जेनेबा ओ थालिर बिलाइजों मोजाङै ओ दाखिनि महरै होथेनानै बेनि सायाव जोङो जेनेबा थालिर बिलाइ होनानै खा थेनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। औ बिनिफ्राय जोङो ओ बे नाफामखौ हास सुङाव सोनानै दोननायखौ जोङो दानथाम दामब्रैहा लागैसिम दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो जोङो दानथाम दान ब्रैनि उनाव जेनेबा बेखौ जानाय जायो संनानै ओ नाफामाथ' जोंनि जेनेबा मोनसे जोबोद गोथाव ओ जाग्रा मोनसे ओंख्रि ओंखाम जों जा जाजाग्रा मोनसे ओ मोनसे जेनेबा मा होनगोन बिदिखौ जामुं होनजायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो आलु बाथोनखौबो जा नाय जायो गोबाङानो जायो जों आलुबाथोनबो जेनेबा फुं समावहायो ओंखाम ओंखामखौ दैजों सो सोमनानै आलु बाथो थोनखौ जानाय जायो आरोना नोंथां औ बिबदिनो जोङो आलु बाथोन खौ बानायनो थाखाय गिबियावनो आलुखौ मोजाङै ओ बिगुरखौ लेमनानै जोङो ओ रुनानै लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय रुजा रुनानै जेनेबा मोननायसिमाव जायोब्ला बे मोननाय आलुखौ खांनानै जोङो ओ बाथोन बानायनो था फाय गिबियावनो बे आलुखौ सिफ्लेना लाग्रोनाय जायो बेनिफ्लाय ओ बे आलु बाथोनावनो जोङो होनो थाखाय बानलुखौ सावनानै बा मेनानै जोङो सामब्राम गुफुर संख्रि बानलु बे मोनथामजों लगायनानै गिबियाव देग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ देखांनायनि उनाव उनाव जेनेबा आलु बाथोन सिफ्लेना लानायजों लोगोसेनो बे बानलु संख्रि पियास पियासबो होदेरनाय जायो जोङो बे आलुआव आलु बाथोनाव औ बेखौ जों लगायनानै जेनेबा लगायजोबनानै लास्टाव जोङो थाव गोथांबो एसे होनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिनो जोङो लगायनानै जेनेबा गासिबो नां जोबबाथाय साखिनानै बिदिनो संख्रि ओंख्रि बानलु जाबाथाय बिदिनो जों ओंखाम ओंखामखौ दैजों सोमनानै जानाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ ओ बिब्दिब्ला नोंथाङा बाथोननि सोमोनदै दसे ससे अब्लाबो बेलेग मा मा मुवाफोरखौ बाथोन जाबो बेफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हायो नोंथां। खांख्रिखला खौबो बाथोन जायो। ओमफ्राय ब हल गोरलैखौबो बाथोन जायो। नों थां। बहल गोरलैखौ
औ
अरावहाय सावनानै लाग्रोयो।
औ औ
इनिफ्राय मोनसान्दि बानलुखौबो
औ
मेनानै लायो। ओमफाय मोनबाथाय बे बहला एसे बेलथाय बेलथाय सावनानै मोनबा थाय बेखौ बिगुर जिरना जिरनानै बिगुर जिरनानै लायो बिनिफाय बानलुखौ देनानै लगायो। नोंथां।
ओ बिब्दिब्ला नोंथांजों रायलायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिफ्रायबो गोबां मिथिनानै मोनबाय नालाय ओ बिदिब्ला समाबो जाबाय बिदिबा जोङो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ देे नोंथां।